हेलौ
हेलौ
अह सिरजाया नोंथां
हेलौ
आह
अह नोंथां खोनादो? उम उम मोजां बा?
थिगैनो दे बर्थमान। नोंथांनालाय? ऐ जिरायना आह जिरायना दंमोन आङो बायजोआव फैबाय आं दानै ए जों
बोथोरा माबायदि बोथोरा? गरमा
बाह गरम थारलै
थामजिबासो जादों ना गरमा?
जानोलै बेसें जादोबा आं नाया नाया जायाखै जानांगौ
था थामजिबाजा हां मालाबा थामजिद' जादोंमोन नामाथाय आं बावलायलांबाय
दा जानांगौलै गरम खिन्थु गरम मोनदो दखन
माने थामजिबा थामजिद' जायाखैबाबो ओ माबाया मोनदांथि बा फिलिंसआ ओ फददितुना फटि थ्रिनि जोंनिया दा थार्टिफाइभ थार्टियावबो फिलिंसआ माने फर्टि टु फरटिथ्रियाव लागे नुजायो दं इयाव
उम
दा एसे
अ आं एसे साइदआव नै माबायाव फैदो ओह दुब्लि फोथाराव बाहाय टावार नाङो इखिनियाव
नोंनियाव नोंनियाबो बाहाय स्पिद जादो माथोआ माथोआ स्पिद जादों नोंनियाबो माने अ बोरोयबा इ माबा जेरै भिडिअ'खौ माबा बानायोना ओ। भिडिअनि भिडिअनि स्पिडखौ बारायना होयोना? इदिबायदि जाहांदो।
दाबो जागासिनो नामा?
अ अ इदि नांदो। आंनियाबो जादों नामा इदि?
ओइ मोजां जालायबायलाय आरो।
अ मोजां खोनाला एइ नै जाफिनलायबाय आरो।
नेट इसु दसेबा हामो नै दा हामलायबाय नोंनिया।
आ आंनाथ' फुल फुल नेटखा।
अ।
थिगैनो दे ओमफ्राय कलेज जोंनिया उम।
उम। एसाइप एस आइ पि निया
अ अ
पियाव जोबसिगोन दं सानथामल'सै दस थारिखाव नङामोन? दस थारिखआव। एग्र'आव जोंखौ फथायदो एग्र' थारिखआव माबानि आपनार एप्रिलनि। मे नि
अ
मेनि एग्र' थारिखआव जोंखौ फथायदो ओमफ्राय जोबगोन दस थारिखआव आं नायदोथ' अर्डारखौ मा मा देबिमोन जोंना डाइरेक्टरा देबि निलिमा देबि ना मिरा देबि
जागोन जाया थांबाय दै। किबाके न दुइ मा होनो मार्चआव जायाखैमोन जोंहा क्लासआ? जोंहा क्लासआ मार्सआव जायाखैमोन? सेकेण्ड सेमनिया मार्साव जादोंमोन। मार्चनिफ्राय फैयै फैयै फैयै मार्च, एप्रिल, मे मोननै थांबाय नाव जुन
फर्थ मान्थ रानिं? उम
मार्च, एप्रिल, मे मोनथाम।
आरो आरो मोननैल'सै दाना बेनि उनावनो
अ माबायाव जागोन ना आगस्ट'आव जाग जागोनदां फाइनेल एक्जाम।
फाइनाल आगष्ट'नि लास्टाव आरो मथ'ते खाथायस आथायसाव जोबहैनो हागौ माने आगस्टआवनो जोबगोन आरो ओमफ्राय जोंनि परिखाया जोबखांनायनि उनावसो जागोन ना सिगाङाव जागोनबा जोंहा फार्स्ट सेमनि क्लासफोरा
फास्त सेमनि ना थार सेमनि?
फास्ट सेम गोदान गोदान फार्स्ट सेमफोरखौ होन्दों जाय दा बे
अ नै दा गोदाना बिसोरना माबा जागोन जागोन
हा
सेप्तेम्बरनिफ्राय जागोन सेप्तेम्बरनि एक थारिखनिफ्राय जागोन
सेप्तेम्बराव लागै थांनाय नङा खोमा सारा बुंनाय बायदिबा लेट जादोंमोन ना आवगायनिया बेलेग जासोदोंमोन ना आवगायनिया अ सार बुंनाया बिदायाबो लेट जादोंनो जोंनि माबाफोराबो लेट जादोंनो बिदि होनना बुंदोंमोन आरो आगस्टआवनो इसोर लानो हागो फन्द्र' थारिखफोराव लागै
उम
माने माबा रिजालनि सायाव दिपेन जागोन रिजाला माला
जोंनियाबो दखन फार्स्ट सेमनि रिजालट होआखै दाबो
ऐ सारआ बुंदों माबा टेकनिकेलि माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नङाबा नोंसिनाथ' मेआवनो ओंखारगोमोन इनां सोंदोंमोन सारखौ दाखालि उम रिजालखौ मानो खालामाखै होनना मजुमदार सारनाव मजुमदार बेन्थ' ओम आहिल हय मानोे फायासै टेकनिकेल प्रब्लेम जादों खोमा ना इलेकसन डिउटिफोरावसो मानसिफोरा बारा गोलैनानै इदि जाखो होननानै ओमफाय आरो बुंफिनबाय इलेकस सन जोबनायाथ' मास मोनसे बारलांबाय रिजाल्ट होनाया ओंखारनांगौमोन होननानै माने एकदम ओंखारथारसिगोन आरो ओरैबायदि नांदों खावब्लानो गाबोन समफोरै टाइमनि
जुनाव फैथारगोन होमबा
एकदम फैखागोन न' दाउट माने नै नै गाबोन गाबोन सम एस गाबोन समफोरनो खावब्ला फैनोहागौ ओरैबायदि
मायाव होगोन ए सि आर टि आवनो होगोन ना?
ए डिजिटेलिनो होगोन खोमा अफलाइनथ' नङा
अफलाइनथ' जाखाय र'
ओं डिजिटेलयैनो बेजों खासेल' नङाना बा फर थावजेन प्लास नट अनलि फर थावजेन आरो माबायालाय बाकि थार्ड सेमालाय
ओम
थारड सेमनिबो रिजालआ फैनो दोङो नङा होमबा
अ दोङो दोङो
होमबा इस इसोरनि फर थावजेन जोंनि फर थावजेनड ओइट थावजेेन मानसिफोरनि रिजाल्ट फैगोन लानजायखौ बुंला अल आसामाव अ ओइट थउजेन ओइद थावजेना मास्टार जानो थाखाय लागासिनो आरो गोदान फैलायगोन ओइट थावजेन फर थावजेन एबार बाय खम पस्टआ फर थावजेन आ वान हान्ड्रेद एन्ड फिफ्टि नुदो आं
अल आ
खमायदोसो इबार पस्ट ता
अ मा होनोथाय।
सिगांनिया बारामोन खोमा अ। वान ओ फर थावजेन। आ टु हान द्रेद एनद फिफटि नुदोमोन आं गावगायनिखो। इबार औ फर थावजेन वान हानद्रेद एनद फिफटि नुदो। जोंनिया बरफोराबा मोनगोनना मोना दा।
मोनगोन बरफोरनिया मा जेनेबा रिजारभेसन थायो नालाय खथा सिस्टेम दङ।
एस टि एस टि सोना रिजारभेसना ओम। माने रिजारभेसनखो माबाफोरानो बर फोरानो बांसिन मोनो न राभाफोर ओरै बारा थाङाना।
ओहो जेनेबा आंजों जों। मोननो ओइ मा होनो?
जोंनिया दसजोन दसजोना जोंनिनोखा। अ जोंनो बांसिन मोनखादो एटिनिखौ।
नङा एस टि रिजारभेसना बेसां पारसेन्ट।
टेन।
एस टि रिजारभेस ना जि जौखोन्दो नामा? ओमबा दखन जों जोंनियानो। ओ ओ बर मिडियामनिफ्रायनो।
बाराबो दंबावोखोमा सोरबा माबा मेरिटआव फैनाया।
नङा
जेनेरेलाव।
ओ जों जों हैवाफोरा गासैथ' जोंनाव जिसेजन दङ अ' दा।
होमबा सासेया सासेया मानो फरायखो।
आ आज जिजोन हो सासेया इसामिस।
जोङो बयसफोरा साब्रै नों आं।
बर' बसा जों साबा जोङो बर' बयसा साबबा। अ' अ'।
होनबा राहुलाबो माबायाव फैबाय। होमा साबबा ओमफ्राय गार्लसफोराथ साबबाल' नङा।
अ' स' साद' बिसोर‌
अ' होमबा द'जोन बा जिसेजोन जाहैबाय सासेया सोरबा मेरिदाल फायदों खोमा जेनेरेलाव।
बि
नङाहोनबा न'? औ वेद वेद वेद माबाया ओ माबाया नैबे देमग्लाया माबा ओ पि पिडाब्लिउडि आव फायदो खोमा।
औ आतसा बिदिसो माने
दिसेबोल ओरि माबायाव फायदो खोमा इयो एस टि हिसाबै नङा। खोमा नङा खोमा इनि मार्कआ बिराद खममोन बेनिया बिसना बायसल' मोनदो इयो इयावनो मोनदो इयो।
माने बेखौ खाफाल गोनां होननांसिगोन आरो।
एकदम खाफाल गोनां।
नङाबाथ' ब्रैजिनि सायाव मोनखाया रावबो। ओं दे।